हेलौ
ओ खोनादों
नोंथां हेलौ
औ दे नोंनो रायलायनाय
औ मा खालामगासिनो दं
आंथ' नै दखानाव दङ दखानाव
औ औ औ होनबा दिनै नोंथांनो कल हरनाय जाबाय दान्दिसे सम नोंथांजों ओ मोननैसो टपिक लानानै सावरायनो होननानै ओ नोंथाङा मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानो
बे फालांगिनि सायावनो रायलायनोसै
औ बेफार फालांगिनि सायाव रायज्लायनो औ औ नोंथाङाथ' नै दख खानबो होयो नालाय नोंथाङानो एसे फालांगिनि सायाव नोंथाङानो एसे आंनिसिम फोरमायग्रोना होदो दे
दुखुनि सोमोन्दै ना
नङा माने फालां फालांगिनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होदो होनदां
अ जागोन जागोन दे दे दे
औ
औ औ मानसि फैदोंमोनालाय र ओ आंथ'नो दखान होयो जाहैबाय खोनाबाय बिदिनो गालामाला आरो बायसिना गासिबो मोननो हाजोबो ने गाला बालाजि इभिरिथिं गासिबो मोनजोबो आरो उम उसनाय जोंनाव मानसि फैदोंलै दिस्टार्ब जाथारो नै नै खोनाबाय
आ
ओ माबा मानसिफोर फैदों ओंखायनो सिरि थाथदों आं ओ बिदिनो मोजां आरो बेफोरखौ होना जानो हायोबा दखानफ्रा
औ
बेनि थाखाय गावनि थाखाय आथिंआव गसंनानै थानो हायो आरो
औ ओ होमबा नोंथांनिसिम आंनो फोरमायना होनोसै
ओम दे
जों बेफार फालांगि होनोबाथ' जों गोबां रोखोमनि दं बेफार फालांगि जेरै जों अ जों जेरै गय ओ इदिनो गयफोरनि बेफार फालांगि खालामनो हायो बा इदिनो औ गोबां रोखोम रोखोमनि नि दं जेरै ओ जों गस्ला दखान होनानैबो खालामनो हायो जों गोबां गोबां रोखोमनि माने दखान होनानै जानायखौबो नुनो मोननाय जायो फालांगि खालामनानै मोनो ओ इदिनो आरो बुंबावनो थाङोबाथ' जोङो थालेर फालांगि खालामनाय नुनो मोनो ओमफाय दाउ अमा फालांगि खामोबा इदिनो दाउ औ दाउ अमा फिसा दाउ बेलेग अमा बेलेग बिदि बिदिनो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो थिग बेबायदिनो बुङोबा ना आरो बायदि रोखोमनि बायदि बायदि इदिनो मोसौ
औ औ गासैखौबो हायो।
औ गासिखौबो बेफोरखौ फालांगि खालामनानै जों रांखान्थियाव आरजिनो हायो बे रांखान्थिजों जोङो ओ माने गावनि नांगौखिनिखौ सुफुंना लानो हानाय जायो ओमफाय आरो बुङोबा रांखान औ माने जों बेफार फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो जेरै जों गय गयखौ बुङोबा जोङो गिबियाव गयखौ माने जाय मालिक बिनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बै जोङो बाजाराव लांनानै फानहैनो हायो बा जोङो मि गि जेरनि मानसि जानानैबो फाननो हायो जेरै जों जों बायनानै माने बेलेग बेफारिनोबो जोङो दैथायहरनानै जों माने बिदि फालांगि खालामनानै जों गोबां रांखान्थियारि रांखान्थि आरजिनो हायो आरो ओमफ्राय बेजोंनो जोङो जिउ खुंलांनो हानाय जायो बिदिनो थिग बेबायदिनो गोबां सुबुं फोरा बिदिनो ओ बेफार फालांगि खालामनानै खान्थि आरजिनानै गावनि जिउखौ दालांगासिनो दं औ नोंथाङाबो मोननैसो बुंगोन नामा
आंबो बुंनो सानो बिदिनो आंबोथ' मेरला बिजनेस मावो आंबो दखाननि बारिया आलदा बिज मावो आरो बिदिनो साहाबिलाय थाहाबिलाय लाङो आरो खोनाबाय होनाखै होनबा बिदिनो बेंगलाव साप्लाय होयो मानसि बायसनानै लाङो
औ
आलदा बिदिनो दाउ अमाबो फिसियो आरो न'आव बिदिनो अमाफोरखौ फन्द्रथा बिसथा लायो
अह
बिदिनो जिउ खुंलांगासिनो दं आरो गाव हारसिङाव गसंनो हाबाय आरो बिदि बिदि मावनानै आरो बेनिफ्राय
बे आलदा माल बायस'ना लाबोयो आरो बेंगलनिफ्राय आलु, सामब्राम बिदिखौ बानलु। बायस'ना लाबोनानै दखानाव रानफैयो आरो।
अह।
फाननाय जायो बिदिनो आरो जेखौ मोनो बेखौनो मावो आरो।
औ नोंथाङाबो होमबा नोंथाङाबो होमबा बेफार फालांगि खालामनानै जायो होमबा।
ओ ओ ओ आं बेफार फालांगिखौनो मोजां मोनो आरो।
औ नोंथाङा नों-नोंथाङा मा बे फार खालामो बिनि बागै एसे फोरमायदो दे मा मा बेफार खालामो।
आंथ' दा आंथ' दा मोनसे बाजाराव दखान दङ आरो बे दखानावबो दा बेखौ होनानै जायो। बिदिनो मैगं थाइगंबो गायो आरो बेफोरखौबो खालामना जायो। बे दखान नालाय बाजारखा नालाय आं बेहायनो लाफाजोबनो हायो आरो। बिदिनो आलु, सामब्राम बिदिखौबो लाफाजोबो। बिदिनो मानसि लायो द खानाव लानाय जा यो माबाय बिदिनो खालामनानै जागासिनो। दं आरो दा।
औ उम बेबायदिनो बुङोबा आरो ओ गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि दं।
औ गोबां दङ।
ओरै जों बुङोबाथ' जोङो ओ‌ बिदिनो मा होनगोन एखौ जुनारफोरनि फालांगि खालामनानै जानायावबो रांखान्थियारि रांखान्थियाव आरजिनो हा यो खोमा नोंथां? ओ‌ जेरै जेरै गोबां बां रोखोमनि मा गोबां सुबुंफोरखौ नुनो मोननाय जायो आ मा होनो बिदिनो मानि फाराम होनो जे फारामफोर दं। बेबायदि बायदि बिदिनो गिदिर गिदिर फाराम थायो बेफोर बायदिनिफ्राय जोङो ओ कनट्रे ट्रेक खालामनानै माने बिसोरनिफ्राय जोङो माने लाबोनानै माने फाननानै माने रांखान्थियारि आरजियो फालांगि खालामनानै। दा इदिनो दाउ, अमा जुनार बेफोरनिफ्राय जों गोबां रांखान्थि आरजिनाय खौ जोङो फालांगि खालामनानै नुनो मोननाय जायो‌। आ बिदिनो बुङोबा जोङो माने फालांगि खालामनानै गोबां रांखान्थियारि आरजिनो हानायखौ नु नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
नोंथाङा बेनि बागै ओमफ्राय मा मा माबा माबायो? फालांगि खालामो? नोंथाङा बेनि बागै ओमफ्राय
आंथ' दा इदि फालांगिखौ खालामा। ओमफाय आङो जा फालांगि खालामनाय नुयो बेफोरखौ आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायना होनाय जादो आरो।
ओ ओ ओ ओम। फालांगि खालाम
दे बुं मा बुंनो
औ ओ जोङो फालांगिखौ होनोबा जोंनि बर' समाजफोरावबो गोबां फालां गियारि नुनो मोननाय जायो।
अनो।
औ ओ इदिनो फालांगि फालांगि होनोबा जोङो ओ जोङो फालांगिखौ खालामनोबा जोङो ओ एसे ओ रोंनांगौ जाना फैयो जेरै जोङो बेसेनखौ हमनो हा नांगौ' जायो बेबादिनो बेसेबां बेसेनाव लानानै बा बेसेन बेसेनाव फानहैबाथाय जोङो आ मुलाम्फा जागोन बे नि बागैबो जोङो मोनथिनांगौ जायो नङाबा जोंहा आ जेरै बाजार बा अबेबा हाथायफोराव लांनानै
औ
ओ बायनाय बेसेन जों जा फालांगि खालामनाय समाव जों माने बायना लाबोनाय समाव लाबोनाय माने थांखिनि खौ‌ जोङो माने मुलाम्फा जायाबा जोंहा लस जायो माने खम दामाव फाननांगौ जायोबा बिनि थिग बेदिनो ओ थिग बेबायदिनो गोबां रोखोम खोमनि दं मैगं थाइगं बिदि बेफोरखौबो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो ओ बेबायदिनो बुङोबा मैगं थाइगं फोराव‌ ओ लस जानायखौ नुनो मोननाय जायो जोङो एसे एनै बा ओ मेगंफोरा फानजोबनो हायाबाथाय सेवना थांनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो औ ओ थिग बेबायदिनो जुनार बेफोरखौ बुङोबा जुनारफोरा बिदि जाया जोङो नेक्स्ट बा फैगोन सप्ता बा साननै सानथाम उनावबाबो जों बेखौ सानसे साननै उनावबो जों बेखौ फाननानै दोननानै माने रांखान्थिखौ आरजिफिननो हानाय बे ओ बिदिनो जोंहा ओ मैगं थाइगं बा बिदिनो बेलेग बुस्थुफोरखौ जोङो माने बुस्थु लायो बुस्थु माने जों दोननानै माने रांखान्थिया जोंनो जायो आरो आरो बिदिनो अबेबा सेवो अबेबा जोंना रांखान्थिया सेवो जोंना बेजों अबेजोंबा रांखान्थि गोबां आरजि होननो हायो
अ अ
गोबां दं नों
बुङोबाथ' मेर्ला दङ बे बेफोरबायदि मेरला फालांगि मावोबा आरो जोबनो गैयै बिदि जिरायनो थानो नाङा आरो जिरायनो थानाय माने
औ नोंथाङा मा फालांगिखौ मावना बांसिन मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायना होदो
आंथ' दा आंना पारमानेन्टथारा बे दखानानो जाहैबाय ओमफ्राय साइदआव बिदिनो बिलाइ बिलाइ बे साहा बिलाइखौ मावो आरो ओमफ्राय बेनि बागै बिनो मान लाबफायो आरो सा बिल्इ लांनानै बेखौ नों दखाना एकदम ओ
साहा बिलाइखौ नोंथाङा माबायदि फालांगि खालामो इखौनो एसे फोरमायना होदो
साहा बिलाइखौ ना साहा बिलाइआ थारमाने जों ओरै मानसिफोरनिफ्राय बायस'नानै लाङो आरो खोनाबाय, बायसननानै लांनानै हरै फेक्ट'रियाव डाइरेक्ट हैयो आरो जोङो
औ ओ नोंथाङा बेनिफ्राय मुलाम्फा खामायनो हागोन ना हाया?
औ हायो हायो मोजां हायो मोजां खामानि दङ। साबिलाइयाव थाइसे थाइसे थाइनै मोनजायो आरो सेरसेयाव मेल्ला बुरजा बुरजा लाङोना ओमफ्राय मोजां माबा फैयो आरनिं फैयो आरो आं बेखौ मावनानैबो मोजां मोनदों आरो साबिलाइखौ मावनो हायोबाथ' मोजां दखानाथ'न जाहैबाय खानानो जाहैखाबाय बेखौ माबानो हाया दखानखौ सिफायनो हाया जाहैबाय हो आंनि बेफोरलाय सय मासल' मावजायो आरो।
औ नोंथाङा बा दासान्दि दखानखौनो माने दखानाव थानानै माने रांखान्थि आरजियोबा दखानाव थानानैनो फालांगि खा खालामबाय थानो
ओ ओ ओ ओ ओ नोंथां ओ
औ ओ होमबा नोंथां दिनैनि बे जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' थ'नो हांसिगोन दां नोंथां?
दे गोजोननाय थाबाय होनबा दे।
औ गोजोननाय थाबाय।